औ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दंना?
औ दङ नोंथां।
नोंथांजों आं फंनैसो बैसागुनि बागै खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
ओ दे बिदिबा आंनो जागायनोसै होमबा ना नोंथां? बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होनबा नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां। ओ बैसागुखौ जों गासैबो बर' आनो फालियो नङा होमबा नोंथां? हेलौ नेट नेट प्रब्लेम जादों नामा नोंथां खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों खोनादों
हेलौ ए बैसा हेल' नोंथां
नोंथांनिखौ इसे दावराव खोनादों।
ओ एसे दाउराव खोनादों ना
औ औ
ओ बैसागुखौ जों बर'फोरा गिबियावनो जों सातदिन फालियो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
हेलौ औ दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जोंहा जोंनि आसामनि थागिबि गासैबो बर'फ्रानो फालियो बैसागुखौ औ दा बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो फोरबो हिसाबै जोङो बर' माहारिया गासैबो बैसागु फोरबोखौ फालिनांगोन बोसोराव खनसेल' जायो हिसाबै नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ बैसागु गोथार था गासैबो। बर' माहारियानो गाजा गोमजायै फालिनांगोन। नोंथाङा बैसागुनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंहा बैसागु फोरबोआ जोंनि थाखाय मोनसे रंजानाय फोरबो। बेयो आथिखालनिल' नङा बेयो ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोना मोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोआव जों गासैबो ओ एना एनि गैया जासे बेबा रागा जोंलाया जासे गासैबो अनलायनानै जोङो बे बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ओ जोंहा बैसागोखौ सैथो दाननि जोबथि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो ओ जे बे सैथो दाननि जोबथि खालार आव जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि दङ बे मोसौखौ जोंहा थुखैनो लाङो बिदिनो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय जोंहा ओ लाव फान्थाव बायदि हालदै ओ बिदिनो दैग्लि जि बिदिखौ लानानै मोसौखौ दैमा बा फुख्रियाव थुखैनो लाङो। ओ लांनानै बेखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा ओ मोसौनि मोसौनि मोदोमावहाय ओ दो बाथानि सार ओ हांगारखौ हनानै बेयाव थावजों ओ फोथा फोनना होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ फोथायनाय दङ जे मोसौ थु खैयोब्ला मोसौआ ओ बेराम आजार जाया बा मोसौ सौआ मोजाङै बारियो बा फालो फालो बारिलाङो बेफोरखौ गोदोनि फ्रायनो मोसौ थुखैनाय बैसागोखौबो फालियो आरो। ओ बिदिनो जोंहा बैसागोखौ ओ बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय साननि स्निसिम फालिनाय जायो जेरैहाय जोंहा से खालाराव हेलौ हेलौ खोनादोंना? औ। जोंहा बैस औ बैसागोखौ जोंहा ओ बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय खुङो बे से खालाराव जोंहा मानसिनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो। जेरैहाय जोंहा ओ मानसि बैसागुखौ ओ जेन'बा गोेदोर गेदेर गोलाव बा गामिनि आबै आबौ गासै दौरि दौसि गोथारिफोरखौ जोंहा बिसोरनिफ्राय ओ उन्दैफोरा खुलुमनानै बोर लायो बा बिसोरो जोंनो बोर साबसियो आरो। आरो बे से खालाराव जोंहा ओ गामिफोरावहाय थानसालियाव आर'ज गाबो बिदिनो बैसागो फोरबोखौ बरायो। आरो गोजां बोथोरखौ ओ बिदाय होयो आरो बिदिनो ओ से खालारावहाय जोंहा गामिनि ओ गामिनि गासै बोराय बुरै ओ गासैखौबो ओ लिंथुमना लाबोनानै ओ मान बावो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो ओ रायजो खुंनाय बा नेमखान्थि मानिनायफोरनि थाखाय बिसोरखौ जोङो मान बावनाय जायो आरो नों थां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बैसागो फोरबोखौ ओ रंजानाय जायो नैथि खालारनिफ्राय जोंहा गामि गामि ओ रंजाहैनाय जायो आरो। ओ बिथांयाबो बैसागो फोरबो बा जोंनि बर' हारिनि दामजु दा दामजु देग्राफोरखौ माजों बानाय बा मा मा दङ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ दा बुंनो थाङोबा जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्ला अनलि बैसागुजोंल'थ' जाया नङा हबा नोंथां
औ नंगौ
ओं दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ गुबै गाब होग्रा एबा बैसागुखौ सिनायथि होग्रा आगजुआनो जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा दा जोंहा बेखौ बर'फोरा गासि गासैबो गासैबो बर'फोरानो बेखौ गावनि आइजें हिसाबै बाहायो जोंहा बर' हारिया बर' हारिनिया एबा बैसागुआ जोंहा बेफोर खाम सिफुं जथा सोरजानिफ्रायसो मैखोमै महर मोनदों एबा सिनायनोबो सिनाय जादों। दा बुंनो थाङोब्ला बै बैसागुआ जोंनिनो बर'नि गिबि आंगो फोरबो बे बैसागु गोबां जोंनि आसामनि सुबुं थागिबि बर' बर' माहारिफोरानो गोजान गोजान जायगायाव थानानैब्लाबो एबा दंहैयोमोनब्लाबो नआव बोसोराव खनसे एबा खननै मोननसेखौाव न'आव फैनानैब्लाबो जोंहा बयबो बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो। दा दानि दिनावहाय गुबुन गुबुन आयदा नुनो मोनसै गोदोनि दिनावहाय जोंहा गामि गामि स्नि सानखौनो मोसायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय गोबां खम रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला दानि दिनावहाय जोंहा सानथाम सानब्रै बिदिल' मोसानाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ गोदोनि बायदि लाबोफिननो थाखायब्ला एबा बैसागुखौ मोजाङै लाबोफिननो थाखायब्ला जों बर' लाइमोनफोरा गासैबो गासैबो गोसो होनांगोन बैसागु फारसेबो गोसो बोनो हानांगोन मोसानाय मुसुरनाय गासैबो गासैखौबो गोरों गोरा जानो हानांगोन दा जोंहा बैसागुआव जोंहा खुगा मेथाइ खननो गोदोनि दिनावहाय गोबाङानो खुगा मेथाइजों खननाय मोसानाय नुयोमोन नाथाय दानि गोबां सुबुंफ्रानो खायफा सुबुंफ्रानो जोंहा दिनै खेसेनिजों दामग्रा देग्रा लानानै बक्स आरि लानानैसो रंजानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोंहा गासैबो खाम सिफुं जथा सिफुं सेरजा लानानैबो रंजायोब्ला जोंहा गासैबो गासैनिबो एबा जोंनि बर' हारिनिनो मोजां जायो दा बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ उम बयबो गाजा गोमजायै फालिगोनखौ आंबो मिजिंथियो दा नोंथांनि गामिखै एबा नोंथांनि गामियाव बैसागुखौ मा रोखोमै फालियोबा मारै मारै रंजायो बाजायो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन ओ जोंनि गामियावहाय जोंहा बैसागो बोथोरखौ ओ बा बैसागो फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो स्नि सानहालागै खुंथारो ओ जोबथि स्नि सानानो जोबथि जाहैयो जोंनिया। बे स्नि सानखौ मोजाङैनो खुङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव ओ बिदिनो जोंनिनो गामियाव सानफ्रोमबो ओ ज' जानानै गासैखौबो ने लायनानै जोंहा सेंग्रा सिख्ला ओ गथ' गथायखौबो लाफायो। बिदिनो एसे देरख'हांनाय लाइमोनफोरखौ जोङो गासैखौबो ज' लिंथुमनानै ओ गामियाव रंजाहैनाय जायो आरो बिदिनो जों गामिफोर गामि रंजायोब्लाथाय जोंनि रंजागोन बे न'ख बिगोमाखौ ओङो मान बावो आरो खुलुमनाय जायो आरो नोंथां बिदि खालामो जोंनि ओनसोलाव। बहाय ओ जोंनो ओ जोंनि गामियावहाय ओ बिदिनो बैसागो फोथाराव ओ फांसन आरिबो जायो जेरै बे ओ मायबा मोनसे जेनेबा फांसनफोर खालाम मोसानाय रंजानाय बिदिनो बादायलायनाय बे बेबायदि खालामनाय जायो आरो बे ओ फांसन सनाव जोंहा गेलेनाय उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय ओ मोसानाय ओ रोजाब नाय बिदि बायदिसिना बादायलायनाय फोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंनि गामि गामियाव गोदोनिफायनो बेबादि ओ बैसागो फोरबोखौ फालिबोदों आरो आथिखालावबो फालिदों आरो इयुनाव बो फालि लांनो नाजागोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथां दा नों थांमोनथिंजोंबो माबायदि बैसागु खुङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथाङा।
औ दा नां नोंथांनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि ओनसोल एबा जोंनि एरिया एबा जोंनि गामि एरियायाव बैसागुखौ माबारि बायदि फालियो होनोब्ला जोङा गिबियावनो चैथ्र' दाननि गिबि गिबि संक्रान्ति खालि जोंहा मोसौ थुखैयो नङा होमबा नोंथां? नै दा मोसौ मोसौ थुखैखांनानै जोंहा गामियाव गामियाव गेलेग्रा फोथार दं जायनि थाखाय बैसागुनि मुङाव गासैबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो थांनानै गेलेग्रा बोथोराव गेलेमु गेलेहैयो। जायनि थाखाय जोंहा बे बोसोरनि बैसागु बैसागुखौ लोब्बा लानानानै जोंहा मोनसे ऐ गिदिर खेल एबा खेला दुला खुङो। बेखौ जोंहा गासिबो गेलेयो ओ दा दा बुंनो थाङोब्ला इदिनो रंजाखांना इदिनो गेलेखांनानै नेक्स से थारिख खालि जोंहा गासैबो गासैबो गावबा गाव धोरोमा गाव गावनि मन्दिराव हाबो। नङा होमबा नोंथां ओ ओं दा बेनिखाय बेनि उनावहाय जोंहा नै थारिख खालि जोंहा गासैबो गामिनि बोराय सेंग्रा औ सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय एसे सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसे लाइमोन हान्जा हिसाबै ओंखारो। गामि गामि मोसायो बैनि न'खर बैनि न'खर दा मोसानायावबो मोनसे मिजिं एबा आसाजों मोसायो जायनि थाखाय उम बैनि न'खर बैनि न'खर माइरं गरसे बा फैसा गरनै सो मोनगोन साननानै जोंहा बयबो आसायै मोसायो दा आसा हिसाबै आसा बुंनानै बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओम जोंहा बर'फोरनि नियमखा आरो बेयो मानो होननानै बुंब्ला दा जोंहा बिखौल' आसा खालामब्ला जाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'निनो मोनसे बैनि न'खर बैनि न'खर खर मोसाहैनाया बर'निनो मोनसे नियम नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोंहा गासैबो बैसागुखौ फालिनांगौ रंजानांगौ जोंहा गोदोनि नियम निथिखौ लानानै जोंहा बर'आ बे बैसागुखौ गासैबो फालिगोनखौ आंबो मिजिंथियो मा होनो आरो बुंनो थाङोदि जोंहा बैसागुखौ सानथाम सानथाम गोबां आनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि एरियायाव सानथामल'सो खुंनाय नुनो मोनसै। मानो होनोब्ला बयबो गावबा गाव जाजोबबाय गाजा जोबनो हमसै दानि दिनावहाय बेनिखायनो जोंहा बर'फोरा बैसागुखौ खौसे जानानै खुंनो खुंलाङोब्ला मोजां आरो दा आं नोंथांनो आंनि जोंनि ओनसोलाव बैसागु एबा बैसागु फोरबो फालिनायखौ बे फोरमायहरनानै जों एसे जोबोर गोजोननाय मोनोदि दा नोंथांखौ बे खम समनि खम समनि समनि समाव लोगो मोनना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामो फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांखौ।
औ गोजोन्थों।
औ दे बिदिबा नोंथां ना।